नोंथां ओ नों नोंथाङा दा फ्रियाव दं दा ना खामानि दंमोन नामा
खामानिथ' दायो जेबो गैथ'वा दायो ओरैनो फ्रियावनो दङ बुंजायो।
अ होमबा नोंथांनाव आङो माबा माने आबाद ओ ओ होमबा नोंथांनाव आंओ माबा माने आबाद मावनाय माने थारुननि बागै आङो सोंनो सानदों आरो जों थारुनखौ जोङो माबोरै गायनाय जायो। बेखौ जोङो बिनि बागै आं नों नोंथांनाव फंनैसो मानि मिथि जनो लुगैदों आरो बिनि बागै बेनिखायनो सोंनाय जादों आरो औ आङो मिथि बिदिनो मोनाखैमोन नालाय
औ औ। दे बिदिबा आं खिन्थानि थारुनखौथ' जोङो सिगांग्रो जोलै हिसाबै दोनग्रोनानै लानाय जायो सिगाङावनो
औ
बेखौ जोङो मेसें बोथोराव गायनानै दैज्लां बोथोरसिम मोनजाहैनाय जायो आरोना थारुनखौ ओमफ्राय बेखौ माबायदि गायो होननानै बुङोब्ला जोंओ सिगां ग्रो हालेवग्रोनानै लायो हाखौ हाग्राखौ लांदां जानाय बायदि औ खांनायनि उनाव जोङो बेखौ हाखर एसे जावनानै लायो थारुनखौ होनो थाखाय हाखर जावनायाव दोनखानाय थारुन गाजा जे हरो एसे एसे बेफोरबायदिखौ गायो आरो जोङो ।
माने थारुनखौ बोरै दोननाय जायो आरो? गाजा बेरनो थाखाय जों मायाव दोनो?
गाजा बेरनो थाखायथ' जोङो बे मोनसे गुसु जायगा एबा खना हायाव दोननाय जायो लखबनानै
हायाव दोननाय जायो ।
औ हायाव दोन्नाय जायो।
औ।
बे गाजा खिलियो अब्ला गाजा खिलियो अब्ला जों गायनाय जायो आरो आलुखौ। हाख'र होना हाख'राव माने मोनसे मोनसे लारि लारि गायलाङो आरो आलु आलु फोरबायदि
औ हाखर जावनानै लानानै आरो
औ हाखर जावना जानानै
ओ।
बिदिनो खिलिनो थाखाय एसे सम नांगौ जायो। जेब्ला बिफांआ खिलियो अब्ला जोङो बेखौ खोनानै होनाय जायो आरो थास'खौ।
नोंथां आल माबाखौ थारुनखौ खोबनाय जायोना हाखर जावनानै ना बिदिनो हाखर खालि गालाङो?
औ जों हाखौ खोबनानै होफिनो। थारुनखौ गायनानै माने होनानै खोबनानै गालां आरो
अ'।
गालांबाथाय जोङो एसे सम नांगौ जायो जोंहा बेखौ खिलिनो थाखाय जेब्ला खिलियो जेब्ला गोजौ गोजौ थास'आ जायोबथाय जोङो खोनानै होयो आरो ।
औ।
बेनि उनाव बिदिनो दोनसिगोन बेखौ मास मोनथामसोआ नांगौ नामा आंबो बारा मोजाङै मिथिया।
औ माने आलु माबाया थारुना माने गिदिर गिदिर फिंखा बारायनायनि थाखाय माने इखौ खोनाय जायो ना मा नोंथां?
औ बेखौथ' बेबायदि खोयोब्ला माने हाग्राबो जाया आरो बेदरा मोजाङै थाङो होननानै जों मिथियो। थास'नि बेदरा बिनि थाखायनो माने खोनानै होनाय जायो आरो जेब्ला खोनानै होयो अब्ला थास स'नि माने सेहेरायाबो मोजां जाबोयो ग्लाब ग्लाब जाबोयो।
औ औ।
ओमफाय बुरनो थाखाय जोङो बेखौ थास'आ जेब्ला रबो हारसिङनो सिंनि बेदरा जेब्ला देरो अब्ला थास'आस हारसिंनो बिलाइआ रबलांखायो आरो। बिलाय रबलांबाथाय जोंहा बुरनो जाबाय होननानै मिथियो। बा जावनो जाबाय होननानै मिथि थियो।
उम।
ओ जोङो जावनानै लासिगोन आरो । जावनानै जोङो न' औ बिदिनो जायो आलासिफोर फैबा जायो। सावरिजों माइ गायनायफोरावबो मोनजायो। फार्स्ट माने जोङो दैज्लां बो थोराव जाजेननाय जायो आरो।
औ। नोंथाङा थारुनखौ मा माजों जाबा साबसिन बायदि मोनो माने माजों गोथावसिन मोनो?
थारूनाथ' जोङो दाउजों-दाउजों जायो बांसिन दाउजों थारुन। बेयो नाजोंबो गोथाव जायो अमा बेदरजोंबो गोथाव जायो होननानै गाव गाबा गाव बे माने लुगैनाय थायोना गाव बा गाव मोनसे मोनसे।
औ बे ओमफ्राय थारुनखौथ' आङो नोंथां मानोबो होननाय खोनादों बेखौ माबोरै संबा मोजां माने।
अ थारुनाथ' बेबायदि भारा हाग्रानि थास'फोरबायायदि औ औ। बेयाव माने दै गुसुफोर होदेरनानै होयोबा जोङो संनाय समाव मोन हांसेै समाव दै गुसु फोर होदेरोबा माने मानो आरो बे थास'आ बेनिखायनो जोङो सिगांग्रो दैखौ फुदुंनानै होयोब्ला साबसिन जायो।
उम उम।
बे हाग्रानि थास'फोरबायदि माननाय जाया बेयो बारा।
अ गायनाय थास' आरोना न'निया
औ ननिया। आरो जों बेखौ फाननोबो हायो। माने रांआरि अनसुंथाइ हिसाबै जोङो बुरजा गायनानै माने नं आव नांगौ बु स्थुफोरखौ बेखौ फाननानै लाबोनोबो हायो बाजारफोराव हाथाय बेफोराव फाननायबो जायो आरो। गायनानै
उम।
औ।
नोंथांनायाव आं सोंनो मा
अ नोंथांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय खिन्थानायनि था खाय माखासे।
औ जागोन दे अब्ला बिदिब्ला आं नोंनियावबो सोंनि
औ सोंनो हागोन दे नोंथां।
सोंनो हागोन ना?
औ।
नोंथाङा होनोमब्ला फिथाइ सामथाइनि बागैनो बुंना होनो हागोन नामा दाथ' आमथिसुवा बोथोर ना जोंहा फिथाय सामथाय जानाय बोथोर जों मा मा फिथाइ मोनो? दानि बोथोराव माबायदि जायो बेखौ एसे फोरमायलांनो होगोन नामा?
अ दानि बोथोराव दा जोंनि गामियारि जायगायावथ' जोङो बांसिन माने इखौनो फोरमायना होलांसै आरो आं ना। थाइजौ खान थाल होन आरो आनारस मोनो
औ
ओमफाय ओमफ्रायथ' जोङो मा माखौ मोननो हागौ आं नामफोरखौ बांद्राय मिथिजोबा नोंथां जेरैबायदि लिर ख होनो बेखौबो मोननो हायो जोङो
औ आसपल लिसु
आसपलफोरखौ मोननो हायो जोङो गोदै बुस्थु
औ लिसुबो मोनोना जों दाबायदियाव
औ नोंथां मोननो हायो खोमा नाथाय जोंनिथिंथ' आङो लिस्ट आगोलावनो जोबनाय बायदिसो मोनो
औ आमथिसुवानि आगलाव ना औ
बेफोरबायदिनो आरो जोङो जोङो दाथ' आमथिसुवा होनोमबा जोंना खामानिफ्राबो आमथिसुवायाव माने गासिबो खामानिखौनो बन्द'
औ
खालाम जोबखायो हाल खदाल जावनाय हालेवनाय माइ गायनाय बेफोर गासिखौबो नेम बायदि बि बन्द' खालामखायो माने बे समाव उदां जायो आरो मानसिफोरा
औ जोङो ज' ज'यै थाइजौ खान्थालखौ जालायलायनाय जायो नामा
माने ज' ज'यै जोङो मिलायलायनाय माने लोगोफोरजों माने लेङै लेङै न' सोरनावबा सोरनावबा दंबा ज' लेंहररायनानै थाइजौ खान्थाल हानानै ज' राननानै जालायलायो आरो आमसि सिसुवानि बोथोराव माने रांवहाबोथ' इसिबां मानि खामानि थेया आमथि सुवायाव
औ औ
औ बिनिखायनो
आरो नोंथाङा जोंनि गामि ओनसोल फोराव जेनेबा जों मा मा मैगं हाग्रा बंग्रायाव लाबोन निफ्राय लाबोनानै जानो हायो मा मा
ए जोंनि गामि एर दैयावथ गोबां मैगंफोर जोङो हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जानो हायो जेरैबायदि मानलांग्रा एलाइसि दङ मान्दे दङ आरो दिंखिया मैगंफोर दङ दाउ फेन्दा हो होन बेफोर मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै जानो हायो आरो माने हाथायनिफाय बायनांलाय गौनि गोनांथि थाया आरो बारा जोंनि गामि एरियानि मानसिफोरा
औ
आरो माखासे नब फ्रावनो मानलाग्राफोर मैगं गायो जेरैबायदि खुमब्रा गायो लाव गायो जिं खा, ब'हल
औ ।
जोगोनार बेफोरबायदिबो गायनानै लाखायो आरो माने
औ बेफोरनि बिजौखौबो जायो ना फिथाइखौ जायो?
बिजौखौबो जानो हायो नोङो जोगोनार होन लावनिखौबो जायो होननाय खोनादों । नाथाय बिजौ जायो ब्ला फिथाइआ मोजां थाया होननाय खोनादों आरोना ।
औ । औ ।
फिथाइआ मोजां जायानो आरो । बिनि थाखाय बिजौ जाग्रा खौ एक्सथ्रा गायनाय जायो बिजौ फान फाननोबो हायो नालाय बेफारि थागा बे एक एक्सथ्रा गायनाय जायो आरो फिथाइनिखौ फिथाइ एक्सथ्रा गायनाय जायो आरो
बिजौ जाग्रानि जोलैया आलादा जायोना बेनो फिथाइ जाग्रानि जोलैयानो बिजौ जाग्राब जाहैयो?
औ बे मोनसेयानो जायो नोंथां बेखौनो नोङो मा होनो बिजौज बिजौ जानोबा बिजौखौ खानो हाबाय लावबानो माने ओमफाय आरो जे फिथाइ थायहोनो गोसोबा गोबां फिथाइ थायहोनो गोसोबा माने बिजौखौ खानांला आरो नोंथां थाङा । अब्लानो फिथाइआ मोजां नै थाइगोन । बिजौ खायोबाथ' आरो बिनि फिथाइया मोजां जानाय नङा आरो थायनायबो नङा । बिजौ बारायनानैसो फिथ फिथाइया थायो बिनिखायनो बेफोरबायदिनो आरो आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनांगौ दंबावो नाम नामा?
दायोथ' दैज्लां मोथोर नोंथां मोननिथिंजाय माइ गायनाय गा आं थिसुवानि सिगाङावनो गायो ना बिनि उनाव गायो
दाथ' जोंनिथिंजाय आमथिसुवानि सिगांबो माखासे गायजोब्बायानो होनजाबाय
औ
आरो आमथिुसुवानि उनावबो गायो जोंनि थिंजाय माने सिगांबो गायग्रा दं उनबो गायग्रा दं आरो ना
औ
जाय बायदि माइया बोथोराव जायोब बेबायदिखौ सिगाङनो गायनाय जाबाय आरो उनाव माबाग्राबो दंमोन ना ओंखारबाबो बेखौ उनाव गायनाय जायो आरो माने
औ बेस जे नोंथाङा माइनि मुं। मा मा माइ थायो बेखौ मोननैसो बुंना होनो हागोन नामा।
आंथ' माइफोरनि मुंखौ बांद्राय मिथिजोबानो होनजायो फ्रायानो। जोंनिथिंथ'। बेफोरबायदि माइखौ नुनो मोनो जेरैबायदि बिगिगेन माइ होननाय दङ। रनजित होनाय। दङ। माबा थिब थिख। फि होननाय। दङ। माइ गुफुर होननाय। दङ। जय बांला। दङ।
औ।
बेफोरबायदिनो गोबां दं आरोना। रन्जित होननायखौ। खोनानो मोन्दों माने दल हा जायगायाव गायनाय जायोनो आरो बियो बे माइया माने बांद्राय लेमलाबायाबो बांद्राय गोजौ गोजायानो आरो। बिनिखायनो जोंनि जायगाया। थ' एसे माने दलहा जायगा ना।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं जिटखौ गायो आरोना।
औ नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन दे नोंथां।
ओं दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथां दे। औ।